औ मामाय
औ
ओइ मामाय मा खालामना गास मा खालामना दङ दालाय औ मामाय गोजोन मोनाबिलिनि नोंनिसिम औ। उन्दुना दं ने।
औ
माबाफोर मावदोंमोन नामा मामाय उन्दुलायनाय?
माने मावनायाथ' जेबो मावाखै दिनै आनजाद दंमोन नालाय आनजाद खौ होनानैहाय बिदिनो फैबाय फैनानै ओम फ्रायो बल जो दोंमोन आरोखि सेंग्राफोरजों दा फैनानै दुगैनानै दा उन्दुना दं रेस्ट लानानै औ नोंथाङा माबाफोर मावदोंमोन नामा दिनै?
आङो माबाय मावनाया मावाखैमोन आं एसे दासो जायगायावो थांदोंमोन आं।
औ
औरै सानजा औ एसे नांगौ बुस्थु दंमोन मोननैसो बेखौ लायना फैदोंमोन आं
अ ओरैनो दा मा खालामगासिनो खोनादों मामाय
हेलौ औ मामाय बुं दे खोनायाखैमोन मोजां
ओरैनो नोंथाङा मा
आं नै माबाया आं नै दा लामायाव दङ नै आं दा लामायाव जिरायना दं ओरैनो बारा जादों आंबोनै एसे गुसुनो औ औ बोथोरा दै सानाव अखाहादोंमोनना दासो स्रां जानायखाय नै लामायाव जिरयनानै दंगासिनो आं
ओरैनो
बा
दिनैथ' खामानि मावहैयासै
दिनै खामानि मावासै मामाय खामानि थांनो ओंखारदोंमोन ओइ दिनै माथो ओंख्रि जाखो नोंथां
ए दिनै माबासो मामाय दालि जहल ओमफ्राय दावउदै भाजामोन ओमफ्राय औ नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि जानायमोन
जोंना मामाय माबासोमोन मैथा नासोमोन ओमफ्राय खान्थाल बेगर ना गोरान
अ औ औ खोनादों खोनादों
औ औ औ मोजां मोजां
नोंथाङा गाबोन बबेयावबाफोर थांगोन नामा
गाबोनथ' थांनांगौमोन ओमफ्राय थांनो मोननाय नंला नै गामियाव एसे फुजा दंना बिनि थाखायनो दा गामियावनो थानांसिगोन गामियाव थानाय जों गाबोन सानसे समफोर आरो नै समबारावबोथ' हा माबा दङ मा होनोमोनलाय बेखौ
आमथिसुवा
आमथिसुवा दङ औ बेयाव नो जेराव थांनो होनाय नङा आरै गामियाव थाखानांगोन बेरायनानै बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जानो थानांगौ जायो ना बेनाव जालाय बेनाव जालाय एसे गिदिं गिदिं जानो
औ बोथोरनि औ फैदो बोथोरनि फिथाइखौ बोथोर बोथोराव जालायसै
औ औ नोंसोरबो फैदो जोंनिथिं जानोसै ज'नो जाखां लोंखां एसे एसे बेलासि बेलासि अबाव थांनाय जायो उनाव मिथिसिगोन ओइ दिनखालि
ओरैनो
मामाइ
औ मामाय
औ मा बुंदे बुं बुंदे बुं बुं
नोंथाङा ओरैनो दा मा मावगासिनो नोंथाङा
दासान्दिथ आं मामाय नै आं दा खामानिसो खारगासिनो दं ओरै औरैहाय साहाथिं
अ
बायदिसिना खामानि मावहैलाबायो आं मामाय ओरैनो थास्लायस्लाय बेखारनो
ओरैनोथ फरायनानै दा ओरैनो दंथोयोना
औ दा फरायनानै आं जेबो थ सारभिसफोर मोनथवासै खामानि बेनि थाखायनो दा एसे आं आवटावनो खामानि मावलाबायो दा ओरैनो थानाय समाव
औ ओरैनो नोङो माने औ औ
अ मामाय बुं दे ओरैनो
ओरैनो ओम फालांगिफोर मावनो सानाखै नामा ओरैनो माबा
फालांग फालांगिफोरखौथ मावनो सानोमोन आं मामायऔ साख्रिफोरखौबो नाजा हायासै थेवब्लाबो माबा मोनसे जाया बे। खनसेनोथ बहा जानो नाजाबाय थाबासो जायो औ फालांगियावनो गोसो होनोसै।
ओम आंबो साख्रिनिफ्राय फालांगियावसो माबा औ
मोजां फालांगियाव मोजां फालांगि औ गोसो जासिनो दे औ साख्रिफ्रा हनै मासावसो मोनो मान्थलि फिस औ बिजनेसफोर खालामनो हायोबोला फालांगिफोर औ
औ औ साख्रियालाय बिदिनो ओरैनो नोङो माबा जाबाय आरोखि बिदिनो थैजासिम थाहैनाय जाबाय फालांगियाथ नोङो दानो दं दानो गैया जाहैबाय नालाय जेनेबा बुथुमनानै लाखानो रोंबासो थाबाय दानो मोनोबा दानो बाहायजोबोबाथ जानाय नङा
साख्रिफोर मोनबाय बायबानो देन लाइफ टाइम थाबाय थाबाय जिउआव औ औ औ हनै बे खौबो जाफुंहोनो हायाबा जाया ना हनै बेबो
औ औ
उम
ओरैनो
नोंथाङा बिदि मा
सानदोंमोन नामा नोंथांमोना अबावबाफोर माबाफ्राव बिदिनो गरम बन्द'आव
गरम बन्द'आवथ' थांनो सानदोंमोन औ एसे गोजानाव अरुणाचल फ्राव थांनो सानदोंमोन बोरै जायो लोगोफोर लादोंमोन ओरै एस दाउ ओरनो
थान्दाबोना बोथोराबा गरमबो
औ हजोंथ' अरुणचलावथ' थान्दा जाहैबाय नालाय ओंखायनो लेंदोंमोन गरमनि एसे थान्दायाव बेरायहनोसै नामा होननानै
औ
नाजानायसै र' एसे रां रुफाफोरा थोहैनाय जाबा बेरायहैनोसै थांसै औ थांनो औ
खेंख्रा
गोजानाव बेरायहैबाबो रां रुफा एनैजों जाया नालाय ओंखायनो
उम इसे एनैजों जाया
औ बेनो नायनोसै हानो हाया हायोबा थांसै हायाबा थांला खाथि खालायावनो बेरायलाबायसै
औ औ बेरायनाया बेरायनांगौ एसे माबा मोनोना बिदिनो गियान मोनो।
औ गियान मोनो
बेरायोबा
उ जायगाजों लोगोसे गावनि साननाय साननाय फाबो एसे सोलायबोयो मोजां बुस्थु खुनबा ओरै जायगायावबो मोजां खालामहैनो गोसो जायो।
औ
सोलायनो लुगैयो ओंखायनो बेरायनांगौ जायो।
औ
बिजिर हैनांगौ जायो गुबुन जायगाखौबो जोंनि जायगाया बोरै गावसिोरनि हरिनि जायगाया बोरै इसोरखौ एसे थासारिखौ जों बायदियानो एसे नायनानै एसे मिलायहोआबा समादान खालामाबा बोरै जानोबा माय दानि जुगावलाय।
औ
औ औ
उम
अमा
बिदिनो गोसोआबो गुवार जायो आरोखि ना जायगाफोर नुहैबा नुफेरै बुस्थुफोरखौ नुबा
गोसोनि साननाय हनायफ्रा गुवार गिदिर जायो औ
उम माने समायना- समायना जायगायाव थांनो मोनोबा गोसोखौ गोजोन मोननानैनो माने सोरगोआनो बुहुमाव दंब बायदि मोनो आरोखि। औ माने अबावबा अबावबा जायगाया बिसिंबांबा समायना समायना समायना माने आंबो सानो थांनो खिन्थु हनै उसुबिदा ना जोंहा बिराद
गोसो जायो नुहैबा आंबो बिमा बिफाखौ लानानै बेरायफैगोन नैबे जायगायाव औ बिदि गोसो जाबोयो आं ल' बेरायनानै मा जानो
गासो नुयो जाहैबाय
आजिखालि जामबुंनि जामबुंनि जुग जाहैबाय
औ समायना रमायना जायगाफोरखौ जानबुंगाव नुयोबा हाब बे जायगायाव थांनो मोनबा नुहैथारनांगौबाथ' जोंनि गोसोआ हाब रंजानायजों बुंफबगोन खोमा
फ्रानो मोदै गलायगोन
औ माने फैफेरनो मोनै जायगा थांफेरनो मोनै जायगा सोरगो फुरैबायदि जायगा दंथारो आरौ अबावबा अबावबा बरफजों बुंफबनाय बिबार बारिजों बुंफबनाय समायना रमायना हाजो हाला बाब बाब
अरुणाचल
मबाइलफ्राव नुबा गावनो बोरैबा मबाइलाव नुनायावनो औ मबाइल नुनायावनो गोसोआ फाग्ला जालाय लायोबा आरो मोखथाङाव नुबा
माथोबाव मा होनबावनो ने
ओरैनो मामाय नोंना एसे मोजां मोननायफोरजों बेरायनायनि थांखि गैया नामा जिउआव?
थांखियाथ' दंमोन मामाय। माने र' एसे उनाव माबानोसै लानोसै माने ओ गावनि एसे दस्रा थांखिखौ एसे जाफुं होग्रोनोसै।
अ माबायाव जिउआव सासे मोजां अनजालि लानानै ना मा होनो? मोजां अनजालि लानानै रुजु रुमु रायजो जानायनि सिमां थायोने बयहाबो औ गथ' ग'थाय औ गथ' गथाय खांनानै आरामनो। गारि गरा आगोल औ गारि गरा लानानै बेरायनाय जिउआव सिमांथ' था
ओमफ्राय औ नाजानायखौ गारा आरोखि।
फाय औ नाजानायसै हानो हाया जिउआव। नाजायाबालाय बो थो जानो नाजाखानांगोनबो। नाजानायनि गेजेरजों जाहोनो हाबासो नों सासे गोख्रों सुबुं जाहैगोन। नाजानानै देरहासादनाय।
औ
थानांगौ नाजानाया गासिबो मोजां मोननाय हास्थायनाय
औ माने नाजानाय थायोबासो गासिबो जायो नालाय मानसिया नाजानाय गैयाबा जेबो मावनो हाया जाय मानसिया नाजानो रोङा बे मानसिया ओम जिउआव माल्लाबाबो देरहासार जानो हाखाया बियो।
उम
एक स'बार फेलें जाबाबो सेजौ बार फेलें जाबाबो नों सेजौ बार नाजा नांगोन आरोखि।
फारि फारि मोनसे नि उनाव मोनसे जांख्लानिफ्राय जां ख्ला बारखोबाय थानांगोन। जिउआव उजिजे नायाव राव बोथ' धोनि जाना फैखाया। सोरबा जाना फैयो सोरबा जाना‌ फैया।
रावबो गोरों जानानै फैखाया जोनोम लानानै माने सोलोंनांगौआ नों नि आखायावसो आरोखि।
उम उम उम दोनि सुबुंफ्रान देन मालाय सोरबा सोरबा दोनि न'खराव जोनोम जाबा डाइरेक्ट औ औ रोंनायाथ' बहा रोंनो। जिर'निफ्राय माबा जानो फैयो सुरु जाना फैयो जिर' निफ्राय नोङो थाखो थाखो बारखोनानै गावनि गि गियानफोरखौ आरजिनानै जिउआव बयखौबो फोरोंनो हानांगोन। रोङि रोंहोनांगोन नोंबो रोङै खौ सोलोंनांगोन गोरोंफोरनिफ्राय बास सासे नों मोजां मानसि गियााननि गोनां जानो हागोन। ना मा होनो मामाय।
नंगौ नंगौ नंगौ मामाय गासिबो ओ सैथोजोब औ दे मामाय। दे औ
औ मामाय दे औ दे दायो गाबोनफोर लायरायनोसैलाय औ औ दे